हेलौ नै आंङो ओरैनो दं नोंथां। औ औ नोंनिसिमबो नोंथां।
औ। नोंथांजों ओरैनो बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिनि बागैसो फंनैसो बाथ्रा रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां।
औ नोंथांङा माबाफोर नोंनि जेनेबा। बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि बादै जेनेबा मेरला ओंख्रि दंना अनला अनलाजों। दाउजों सबायजों दाउजों। जायखि जाया बिसोरनि सोमोन्दै जायखि जाया मोननैसो ओंख्रिनि मारै मारै संङो। मारै मारै जानायाव माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ औ दे एसे खिथाना होलाय नोंथां
मोननैसो ओंख्रि खोन्थानोसै आङो नोंथां। औ दा जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना गाहाय ओंख्रिफ्रा बेनो ओ नारजि अमा ओ अनला दाउ ओ सबाइ दाउ, नाफाम बायदिसिना नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
अब्ला आङो ओ । नारजिजों अमाजोंखौ खोन्थाना होनोसै नोंथां। दा गिबियावहाय नारजिजों अमाजों संनो था खाय जोंहा नार्जिखौ नांग्रोगौ जायो बे नारजिखौहाय जोङो ओ फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय जायो, गुबैै जोङो फाथो बिलाइखौ। खौहाय खानानै जोङो बेखौ फोरान नांगौ। बिदिनो साननै सानथाम बा सानब्रै सानबा सप्तासेनि सिम गेजेरावहाय जों फोराननो हायो सान्दुंनि दुंनायखौ नायनानै । आरो जेब्ला बे फाथोआ बिलाइआ रानो राननानै बिदिनो। गोरान जायो अब्ला जोङो बेखौहाय नारजि होननानै बुङो। दा बे नारजिखौ बे फाथो बिलाइनि नारजिखौहाय जोङो गिबियाव अमाजों संनो थाखाय जोङो। फार्स्टआवहाय ओ बे नारजिखौहाय जोङो । गोखा खारनायनि बा सोरबा सोरबा गोखायैनो जायो बा सोरबा सोरबा गोखाखौ एसे खम खालामनो थाखाय। रुगारो आरोखि। अ बेखौ जोङो गिबियावहाय सोरबा गोखा खम जायोबा रुगारबाय रुनानै लाग्रोबाय जोङो दसे बा गोखा सोरबा गोखा बुरजा जायोबा बेखौ रुवालासिनो बेखौ दैयाव दसे सोमबाय। आरो बेनि उनावहाय ओ जोंहा बेजों संनो थाखाय अमा दङ बे अमाखौ जोङो। थाव संख्रि बानलु हालदै जिरा मस्ला होनानैहाय। जोङो गिबियावहाय दस्रा सारायावहाय एवनानै लाग्रोगोन। दा जेब्ला बे अमाया ओ मोनबायानो जेनेबा मोनहां मोनहां जाबाय जोङो बेखौहाय दोन्थ'गोन बेनि उनाव उनाव हायो जोङो नारजैखौ हाय नारजैखौ जोङो। ओ रुनानै लाग्रोसै ओ जेब्ला रुयो रुनानै गेब्लेयो गेब्लेया गेब्लेया जायोबा बा एसे गेब्लेहां गेबलेहां जायोबा जोङो बेवहाय खारै एसे होगोन। जाय बांसिन मानि नार्जि बिलाइखौ गेब्लेहोयो जेब्ला बे खारैखौ होनानै ओ बेनि उनावहाय सोरबा सोरबा बै नार्जि बिलाइनि ओ जे बेजे बायदि थायो बेखौ सोरबा सोरबा गारो आरोखि हायखांनानैहाय आरो सोरबा सोरबा गारा । दा बेबायदिनो गाव गाव संनायनि मानि ओ संनायनि सायाव जाहैबाय आरो सोरबा गारो सोरबा गारा। दा बिनि उनावहाय जोङो ओ खारदै होखांनानैहाय जेब्ला नारजिआ गोदौओ अब्ला जों बै बेदर एवनानै लानायखौ जोङो बे नारजियाव होगोन। आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बिदिनो ओंख्रि बुरजाायाबा एसेनि सायाव नायनानै जोङो बिदिनो जि मिनिट नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट बेबायदि जों गोदौहोगोन आरोखि मोजाङै ओमफ्राय जेब्ला नारजिया बिदिनो गोदौनानै मोनो। मोननायनि सिगां जोङो बेखौहाय बिदिनो एसे एनै संख्रि बायदिसिना साखिगोन, बा संख्रि नांदोंना नाङाखै नांदोंबा जाबाय आरो नाङाखैबा जोङो संख्रिखौ एसे होदेरगोन आरोखि । दा बेबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ सङो आरोखि। दा बिनि उनावहाय नारजिनि उनावहाय आङो। नाफामखौ खोन्थानोसै नोंथां औ औ दा नाफाम जेनेबा जों नाफामावथ' जोंनि ओ हारिमुवारि मोनसे ओंख्रि गाहायथार ओंख्रि बेबो दा जोङो ना नफामखौ बानायनो थाखाय गिबियावहाय जों जानो सिगांथ' जों बानायग्रोनांगोन। बेखौ जोङो बानायनो थाखाय गिबियाव जोङो नाखौहाय मोजां फोराननानै बेखौ जोङो सोरबा सोरबा अरावबो फोरानो बा सोरबा सोरबा सान्दुङाव फोरानो आरोखि बेखौ जोङो ना मोजां फोराननानै लाग्रोगोन गिबियावहाय दा बेखौ जोङो फोरा थांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो गोदोथ' बिदिनो दंफांनि देग्रा बानायोमोन। मा होनो थफसि होनोमोन आरोखि बेखौ जोंनि जायगायाव थफि होनना बुङो दंफांनि बानायोमोन बेखौ गोदो दानि दिनावहाय जोङो लहानिबो मोनो आरो बेखौहाय दा बेयाव जोङो देगोन बा सोरबा सोरबा बुरजा बानायोब्ला जोङो उवाल उवालाव देनाय जायो आरोखि ओ सोरबा सोरबा न'नि आनथाल' बानायोबा जोङो बे थबसेयावनो देनाय जायो दा जोङो बुरजा देनो थाखाय जों उवालाव देयो ओ बेखौ देनानै जोङो नाखौ देनायाव जोङो बायदिसिना बिदिनो सोरबा सोरबा ओ थास' बै थास'नि बिसं बिदिनो बायदिसिना होदेरनाय जायो आरोखि बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोङो बेखौहाय मोजाङै दैेनानै बेखौ जोङो एरननानै मोनसे ओ दिंग्रिनि बथल बा सोरबा सोरबा ओ प्लास्टिकनियावबो सोयो प्लास्टिक बथलाव सोयो आरो दिंग्रिनि बथल आरो गोदोनि दिनावहायथ' जोङो बांसिनानो मा औवा हासुङाव सोनानै दोननाय जायोमोन आरोखि दा औवा हासुङाव सोनानै दोननायनि बेलायावहाय जोङो औवाखौ मोजाङै एसे मोजां स्लिम स्लिम गुदुं एसे गुवारखौ नायनानै जोङो दानो आरोखि ओमफ्राय बेयाव दाननानै जोङो बेखौ बे देनानै दोननाय नाखौहाय जोङो सोनानै दोनो। दा सोनानै दोननानै जोङो बेखौ बार हाबनो हायै बायदि हाजों मोजांओय लेथायनानै दोनो आरोखि खि दा बिदिनो बथल दिंग्रिनि मादावबो जोङो बेखौ सोनानैहाय बारहाबनो हायै बायदि मोजाङै जोङो मुखाखौ मारिनानै दोनो आरोखि दा बेखौ सोनानै दोननानै जेन'बा सोरबा सोरबा बिदिनो दान मोननै दान मोनथाम दोनो। दा बेखौ दोननायनि उनावहाय बेयो जा जायो आरोख जेब्ला बे नाया एसे सेवहां सेवहां बा नाफामनि महर लायो अब्ला जोङो बेखौ मा जानाय जायो आरोखि जेनेबा जानायनि बेलायावहाय जोङो बेखौ संनायनि थाखाय जोङो बेखौ मा बिदिनो औवानि बा जोङो औवानिफ्राय एरनबाय ओ दिंग्रियाव सोना दोनोबा बथल दिंग्रियाव सोना दोनोबा जोङो बेनिखौहाय एरनानैहाय जोङो बेखौ माने संनानै जायो आरोखि बे संनायनि सोरबा सोरबा बेखौहाय गाव गोजायैबो जायो बा सोरबा सोरबा बेखौ ना गोथांजों लगायफि जायो आरो सोरबा सो सबा बेखौ बिदिनो थास' बायदिसिना जों जायो आरोखि गोबां रोखोमनि जानो हायो जों बे नाफामखौ। खिन्थु नाफामा गाव गोजायैनो ओरैबायदि गोथाव जाखायो आरोखि नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ माने द ओजोंहाय मनै मिक्स खालामनानोय जानांगौनि दोरखार गैयाआनो बुंजायो मानो होनोब्ला नाफामा गावनो हारसिंनो गोथावखा आरोखि
नोंथाङाबो जेनबा जोंनि माखासे हारिमुवारि ओंख्रिफोरनि बागै आंनि सिगाङाव एसे बुंनानै होनो हागोन ना? माबा नोंथां औ अ बिदिब्ला दे आं उम जेन'बा जायखौ मोनथिया नोंथानिफ्राय आंबो बेखौ मोनथिना लानोसै।
औ नोंथां औ बिदिबा खोनासं नोंथां अ जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब बा जों ओंख्रिनि गेज जाय ओंख्रिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि बा जों बर' हारिमु लायोबा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जों बै ओं ख्रिफोरनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो आरोना नोंथां अ जेरैहाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा गोबां रोखोमनि ओंख्रि दंस ओरै अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों नाफाम नोंथां होननाय बायदि नाफाम नङा होमबा? औ नारजि अमा बैफोर गासैबो मोनफा मोनफा मान दों दोरोङारि ओंख्रि ख्रि दा बैफोर दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आं मोननैसोख'नो नोंथानिसिम खिथानोसै अ जेरैहा हाय अनला ओंख्रि अनलाजों दाउजों बा सबायजों दावजों बैफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनोसो एसे खिथानोसै अ जों अनलाजों दावजों अनलाजों दावजों होनबाथाय आं बिराद गोथाव मोनखायो नोंथ
औ गोथावानो जायो।
जोंनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो अनला दाउ स सबाय दं होनबाथाय मा जोंनिया बिराद मोजां मोनो जानो। बेनिखायनो बेनि संनायनि सोमोन्दै आं एसे खिथानोसै औ दा अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जों जोङो गिबियाव बेसे बुरजा संगोन बा जों बेदरखौ बेसे बुरजा होगोन ओंख्रिखौ बेसेबुरजा संगोन बै जखानि थाखाय जोङो नांगौ बायदि सारैखौ जोङो जगार खामनांगोन आरो बेजों लोगोस से जोङो मा मा होनांगोन बेखौ जगर खामनांगोन जोंनो अनला संनो थाखाय मा मा नांगौ जोंनो हमनानै लाबाय जोंनो था थाव नांगौ संख्रि नांगौ बानलु नांगौ सामब्राम गुफुर नांगौ जोंनो आरो मा नांगौ दं गंगार दुनजिया नांगौ ओ आरो बेजों लोगोसे जोंनो दाउ नांगौ दाउ बेदर नांगौ जोङो बेनि थाखाय थाय जो मा खालामसै जोङो खारैबो नांगौ ओ बिनि थाखाय जों मा नांगौ आरो ओ गुन्दै अन गुन्दै नांगौ जों अनलाखौ अन गुन्दैसो बानायनाय जायो। गिबियाव आङो मा खालामसै जोङो माइरंखौ सुनानै माइरंखौ दसे समनि थाखाय दैजों सुनानै बेखौ रुइहोनो थाखाय दोनसै आरोना दसे बेनि उनावहाय आङो बेखौ रुइहोनाय समाव मा खालामसै बेख बेदरखौ बेदर गोदाखांबाय बेदर गोदाखांनानै आं बेखौ सुुनसै सुनानै मा खालामसै
बेदरखौबो सुनानै दोनखासै दसे ओमफाय बेनि उनाव संख्रि बानलु ओ ओमफ्राय ओ सरि संख्रि बान सु ओ बानलु सामब्राम गुफुर सामब्रामफोरखौ हानानै आङो ओ बानलुजों सामब्राम गुफुरखौ देना लानोसै बेनि उनावहाय आङो हैै बे जा दोननाय माइरं सुनानै दोननाय बेखौ एसे रुइ थुनानै बेखौ ओ जेनेबा सोरनावबा सोरनावबा मिसिन ग्रेन्डार मिसिन थायो ओमफ्राय थौसि थायोबा थौ थौसिजों देजाबाय आङो जेनेबा बेखौ मेसिनजों आङो अन गुन्दै बानायना लानोसै अन गुन्दै बां बानायखांनायनि उनाव जोंना अनला संनो थाखाय रेडि जाहांबायानो बेनि नेक्स्टआव मा खालामनोसै बेदर खौ जों दाउजों सङो नालाय दाउ बेदरखौ आङो मा खालामनोसै थाव सेरसै थाव सेरनानै जोङो गेस दानाथ' गेज जाजुबखा खाबाय गासिनाबो एल पि जि गेस जाजोब्बाय एल पि जि गेस आव आङो मा खालामसै अर सुखांनानै सारायखौ जान्नानै आङो बाहाय मा थाव सेरसै थाव सेरनानै आङो मा खालामसै बिनिआव ओ आं देनानै लानायस बानलुजों ओ ओ सामब्राम गुुफुरनिखौ होस'नोसै आरो सामब्रामखौबो होनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बेदरखौ एवथ्रमना लानोसै बेदरखौ एवथ फुनायाव आं मा खालामसै बाहाय बे दरखौ एवनाय समाव आं हालदै होनोसै अ नांगौ जखानि हालदै ओमफ्राय बिदिनो मसल स्ला मस्लिखौ होनसै आङो बेदरनो थाखाय ओ जाहाथे मोदोमनाया गोथ थ जायो बेनि थाखाय आङो बेदरखौ एवनोसै एसे मोनफ्राम जासे एवना लानोसै एवना ला लाखांनायनि उनाव बैजे आं बेदर एवनाय बाहाय आङो मा खालामसै दैखौ दै होनसै दैया बेसेबां बुरजा हानांगोन जाहाथे जों मानसिया साबोसे मानसिया साब्रैबा एस जेनां ओ मिडियामनि जाहैबाय मानसि सयजन सातजन बा बे नोंनि नोंनिस सायाव जाहैबाय नोंथां अ दाज आं जुदि मानसि साब्रैनि सङोबा आं दैखौ एसे नांगौ बायदि जेनेबा सासेयाव एसे खुरैसेनि एसे बारा गोलैनाय गोलैनाय हिसाबै आं दैखौ आंनि नांगौ जख खायै होनानै लानोसै। बिनि उनाव आङो दैखौ होनोसै दैखौ होनानै मा बेखौ खोबनानै दोनसै जाहाथे बियो गोदौवो। जेब्ला गोदौनानै दैया गुदुं जायो अब्ला मा जाखो बाहाय जोंनिया मा होननि फाला फैसै जोङो खारैखौ होनसै ओ सरि ओ अन देनानै दोननायखौ होननोसै अन देनानै दोननायखौ जोङो लासै लासै सै आखाइजों मा होनांगोन ओ प्र प्र प्र माने सारना होनांगोन। मानि थाखाय होनोबा जोङो बेखौ लादुरा लादुरा होयोबा जों मा जायो ओ बियो फिथरखायो। फिथरखायोबो मोजां अनलाया मोजां रोखोम जानाय नङा, जों आखाइजों सारना होनायनि अन यै जों बेखौ मा खालामनो हायो जों गुबुन राहायै मा जोङो मोनसे गामलाफोराव मा जों अनखौ होनानै बे गामलायाव जोङो दै एसे होनानै लगायनानै लायोबा जोंना मा बे दैजों मिक्स जानानै थाखागोन होमबा दैजों मिक्स जानानै थाखायोबा बे फिथर जानायनि जेबो चान्स गैला। होमबा जों बे लगायनायखौ दैजों लगायखानायखौ खेबसेनो जों अनला गोदोनायाव होदो बा गोदोनायाव होनाय लोगो-लोगो जों एसे एसे लाथा खानोसै बेनि उनाव जों लोगोसे मा होननांगोन खारदैखौ नांनाय बायदि खोस्लि हिसाबै जों खोस्लिसे बा खोस्लिसे एसे जेनेबा ओंख्रिनि सायाव बिदि जों खारदैखौ होगोन। खारदैखौ होनाय लोगो-लोगो जोंना मा जागोन अनलानि महर लागोन, जोंना खारदै होबासो जोंना अनलानि महन लायो। जुदि खारदै होआबा जोंना मा जागोन अनला आमाव जागोन। जोंना होनबा खारदै होनाय लोगो जों अनलानि महर लाबाय एबा जोंना गोजाब्रोम जाबाय होमबा जोंना बियो अनलानि महर लायोबा जोंना बिनि ओ खालाराबो मोजां जाबाय जों नायनो मोजां मोनबाय ओ ओमफ्राय जोङो जुदि जों अनलाखौ खालार खारहोआलासिनो गोजायैनो दोननो थाखायबा जों मा बे खारदै होखांनायनि उनाव जों संख्रि होनो नाङा संख्रि होयोबा जोंना अनलाया मा जागोन गोमोस्लिव जागोन। जुदि जों संख्रि उनाव होआबा अनलाया जोंना गोजा साइज जागोन आरो ना नोंथां। दा जोंनि अनलाया जुदि ओ खारदै होखांनाय लोगो- लोगो जों बेखौ दसे गोदौहोबावसै गोदौहोनानै जों अनलाया आमथा-आमथा जाबाय अब्ला जोङो बेखौ मा खालामसै एसे बेदराव मोनहैखाबोन होनबा बे समाव होमबा जोंङो मा खालामसै बेखौ साखिनायसै साखिनायनानै जुदि संख्रि-थंख्रि नांबायबा संख्रिया नांबायबा जोंखौ संख्रि नांनाय नाङैखौ नायसै संख्रिना नाङाखैबा जों एसे होदेरबावसै नांगौ बायदि आरो संख्रि नांखाबायबा जों बेखौ दसे समनि थाखाय आरो दुइ मिनिट थिन मिनिटसो खोबनानै दोनबावसै होमबा खोबनानै दोनखांनाय लोगो-लोगो दुइ मिनिट टिन मिनिटसो संखांनानै जोङो मा अनलाखौ जों खांनानै दोनसै। खांनानै दोननाय लोगो लोगो जोंना मा अनलाया रेदि जाबाय, जोङो बेखौ जानो हा बाय जों माजों जायो गोसो नोंथां। थिग बेबादिनो सबाय ओंख्रिनि थाखाय जों मा खालामनांगोन गिबियाव जोङो सबाय दाउ सङोबा जोङो सबायाइखौ रुना लागोनांगोन प्रेसार कुकाराव जोंनाथ' प्रेसार कुकाराव रुयो ना, बा प्रेसार कुकाराव रुजासिम रुगोनांगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जों